आरो
ओ
ओइ खोनाबाय खोनाबाय ओम
दासो
खोनाहां खोनायाहां जादों नोंथां
उम
मोनजाथ'वा
मोनजाबा मोनजानायालाय जाबानो आरो जायाखै
गाव गावबागाव ने?
उम
जाबावगौ
दाल दला बिनो उन्दुनाय हुदा दङ आंहा
उ फायलि
ह
मोसानाया जोब्बाय नोंसिना?
जोबबाय
उम माब्ला जोबनाय मैया?
मैया -मैया
उम उम।
दा ओरैनो सानसे उन्दुबाय। दाख्लिफोर उन्दुनोमोनिनि
उम माइ गायाखै?
गैया गायाखै।
न'आव गाया?
न'आव गाया माइ?
न'आव गाया। ओहो।
मालायनाव - मा-मालायनाव गाया?
मालायनाव गायनायानो जाया आङो।
ए आब'आलाय?
इसोरो मालाबा -मालाबा गायो।
आं बांद्राय गायजोबनो रोङा रोंबाबो लासै जायो। ओंखायनो लाजिलाय लाङो आं।
सोलोंनांगौब्रा सोलोंबासो रोंगोन दा।
आं बारा ओंखारलाना -ओंखाराना। ले -ले लिंजालाबायाबो मानसिफोरजों बारा।
ओम ओम।
ओंखारदावबासो लिङोना मानसिफ्रा। नुबासो गायानोबा बोरै लेंगोन।
न'आव गाया ओमफ्रायनो
उमहो। गैयानोबा
गाय-गायथारखायादे
न'आव?
औ।
हायानो गैया। मायाव गायगोन?
ए
न' आव जों थानायल'
ए बेलेगनायाव लानो हाया? थिखाफोर‌ लायोना लाया?
बिदि गायफेरानो गोदोनिफ्रायनो गैया।
थिखासो लादो जोंहाबो ननिखौ गायखांबाय एसे बिघानै
खनसे गायदों आङो बे बिमायं जानाय नाव न' खाथिनियाव बिमा मोनजों थांफानानानै गायफालाबायनाय बहाय फा गायजेननाय सान नै होदो आरो।
बेनिफ्राय गायासै आमफ्राय?
ह हे इदिै जायासै
सोलोंनांगौ रा गायनो गायनो सोलोंबासो रोंगोन दा।
आम बै रोङो रोंनाया आमफ्राइ लासै जायो आरो। है गायबाय थाया नालाय गायगोदान
थरलि
ओम।
बेसर जालि लाय फुनो रोङा
हा
बेसर नुफेरदोंना नुफेराखै नोंलाय?
बेसर?
औ
बेसरखौ नुयो रा
फुवाखै फुनो रोंगौना रोङा
ओमहो बेसरखौ फुफेराखै आङो
हे मा बायदिलै‌ नोंलाय
हो होनबायसिनो फोथारावनो ओंखार फेराबा
जोंनाव फुफै र'
नोंस्रा फुयो?
ओहो फोगोन एबार
माबायदि फुबाय बे बेगरा सिरि‌जोबा हे
बेगरालाय मानो सिरिनांगौ फुनानै मारा होनांगौखौलाय
ए
मारासो होयोदा। मारा होबाय बिनिफ्रायसो सालिबाय सालिखांनानैसो फोरानगोन बार हगारगोन बार हगारखांनानैसो फानगोन दा।
फिथाइफोरा सिरिया माबाबा फुबा
सिरिया ब्रा एसे थाजाहाङाव मोनफुयोब्रा।
रानबा साबायनो
उम। गिसि दोब गिसि दोब हाबाय।
देमसिखौदेन हाखांबाय आं।
ओम
देहाय
दालि फुफेरनो मोनबाय?
ओमहो आं जेबो फुफेराखै सिबिं थिबिं जेबो गैया। सिबिङाथ' हानांगौसो।
दालिखौलाय नुफेरदोंमोन नुफेराखै?
दालिखौ बिफां ओहो नुफेराखै।
नुफेराखै।
ओहो
ए माबोरैलै।
ओरै ओरै खेथिखौनो खालामाबा दालि सालिनि।
उम
माइ ओरि गायबाय सोरबा सबाइ फो-फोबाय दाथ' सबाइखौनो फोनायानो जाला। सि-सिगां गोदोसो फैयोमोन। बांसिन सबाइ बेसर, बेसरबाबो खम
जोंनाबा बाजैयाबा माहा दालि सोनो जोंनाव फै
उम
दासो मिथिलांबाय दा
दालि ओंख्रि जाग्राखौ मिथिया आरो?
नङाब्रा माबायदि बिफां माबा माबिखौ नुवामोन नालाय जोंनावसो फैनानैसो गिबि गिबियाव माबा फैबायब्रा बियो मा होनो बेसर फुफैनो मोनबाय दालि फुनो मोनबाय। नोंसिनिथिंजायनि ना जोंना बिबाजैआ बैनि माबानि खाथिनि ‌ ओम माने लावजि फारानि लावजिफारा उम
बबे दावजिफारालै?
लावजिफाराखौ नुफेराखै नों?
ओहो?
मा मानसिलै।
खोलायखा ओमफ्राय अर ए उ उ उ
बिसिनि न' खाथियावनो
ओम बिथिंथ माबाया नायानो जाया बारा बिदि खेथि बारा ओ माबा जेबो ओंखारनायानो जाया
औ जेबो मावानोबा माइना माइलबा
औ जोंनावबो बिदिनो एखे
गायबावनांगौ दंबावो जाहाबो
उम
मालायनाव लानाय जा
बिसां लायो हा बि
माया बिबां लायो
बेलेगनिखौ
बिगासेआव बिगासेयावनो मनथाम माइबो गायबाय माइ गायख खांनानै हाखांनानै बेसर फोबाय ना जायांस्रा ओम एमबु बेदर जाहोना जाया होनदो आं एम्बु बेदर एम्बु
ओत आयालै आं जाया
ना नआवनो जाखाया हो
ए खोनाफैनो नागिरालै मोजां नों राय्लायनो
नांनो नागिरलाबाथाइ बालायलांबायसो आ खोनाबाय